औ, खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबोरै दं?
ओरैनो दा मोनाबिलिनि साहा लोंगासिनो दङ।
औ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो आब बादनि सायाव एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना थां।
औ दे बुंलाय।
औ जोंना थ' आबाद होनोब्ला गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दङ बेफोरनि गेजेराव जोंना माइ आबादा मोनसे जोंनि गाहाय आबाद होननानै जोङो सानना लानाय जायो
औ
बिनिअनगायैबो जोंहा ओ गोबां आबाद दङ जेरै जोंना जिंखा पटल लेस्रा बिदिनो आबादखौ जोंना मोननै बोथोराव मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लां बोथोर आरो मेसें बो बोथोर बिनिनो ओ दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ माने माबोरैहाय जोङो गायनाय जायो ना मा मा माइनि आबाद जोङो मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै ना नोंथां
औ जेनेबा माइखौ जोंना मा आदबै गायनाय जायो एबा गोदोनि आदबै ना दा गोदो गोदान मुगानि आदबै
दाथ' अब्ला आङो बुंलांनोसै गिबियावनोथ जोङो माइखौ बिदि दडाइरेक्टै गायखानो हाया नङा होमब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो हाखौ मोजाङैहाय ट्रेक्टरजों दानियाथ' गोदान मुगायाव जोङो बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो ओ गोदो जेरैहाय नांगोलजों एवनाय जायोमोन द थ' बेफोरबायदि नांगोलजों बारा एवबांला मानसिफोरा बांसिनानो ट्रेक्टरखौनो बाहायो दानिया मानो होनोब्ला दसे समनि गेजेरावनो जायो नालाय खम समनि गेजेरावनो बेनिखायनो गासैबो बो ट्रेक्टरखौनो बाहायजोबो गाससिबो मानसिफोरानो माने बाहाय नाय बेखौ नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो अब्ला आङो बुंनोसै गिबियावनो बिदिनो ट्रेक्टरजों नङाबा नांगोलजों जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ हा खौ बिदिनो जोङो हाखौ ओ एसे हा एवनानै मिहि खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो जों खोथिया फोनो थाखाय माइज्लि माइज्लि दोनो नङा होनबा नोंथां। बे माइस्लिखौहाय जोङो ओ हरनै हरनैनि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो।
औ।
आरो बिदिनो हरनै दैयाव सोमनानै आरो हरनै जोङो ओ दाबसे जायगायावहाय बोखांनानै दोननांगौ जायो आरो थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास' बिलाइजों जोङो बिदि खोबनानै दोननांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो मोजाङै हाय हाखौ ओ एवनानै लानाय हायाव बेखौ जोङो थांनानै लाना थांनानै फोहैनांगौ आरो फोथारावहाय।
औ।
आरो ओ बिदिनो फोनानै जोङो से दानसोनि उनावहाय बेखौ बेखौ जोङो फुनो हानानै जानानै फैयो जेब्ला बे देरगोन बा गायनो हानाय जानानै फैगोन अब्ला जोङो बेखौ फुनानै लानांगौ आरो बेफोरबायदिनो एवनानै लानाय हायावहाय जोङो माइखौ गायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बियो जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायो बिदिनो माइब्रा माइब्राखौ थ जोंनो नांखाथारगोन नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो।
फिथा जानो थाखाय जोंनो माइब्रा माइखौ नांखाथारगौ। आरो जौ संनो थाखायबो जोंनो माइब्रा माइखौ नांगौ। बेनि थाखायनो जोङो माइब्रा माइब्रा माइ गायो आरो जोसाखौबो नांगौ जायो जोंनो जोसा माइबो जोङो गायनाय जायो। बिदिनो दङ गोबां रोखोमनि गोदान गोदान मुंनि माइ ओंखारदों ओ बेफोरखौ बेखौथ' जोङो बुंखनो हाला आङो। बिदिनो रन्जना अन्जना, रनजित गोबां रोखोमनि माइनि मुं दोङो बिनिखायनो बेफोर माइ खौ ओ गायनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय।
औ।
अब्ला नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदोलाय।
औ। नंगौ नोंथां औ माइ गायनायनि सा सोमोन्दै ना नोंथां।
औ औ।
औ जोंना माइ गायनो होनोब्ला गिबियावनो फोथाराव फोथारावसो गायो नालाय जोंना माइ
औ औ।
बे माइखौ जोंना गायनो थाखाय जोंना माइनि ओ बिदान नांगोन। जेनेबा जोंना माइस्लाय माइस्लि होननानै बुङो
औ औ
खौनो जोंना गोदोनि ओ स थांनाय गोदो थांनाय बोसो-बोसोरनि माइस्लि ओ माइखौनो जोंना ओ फैगोन बोसोराव गायनो थाखाय थिनानै दोननाय जायो बेखौनो जोंना माइस्लि बुङो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा दानि मुगायाव गोबां हाथाय बाजारफोराव गोबां ओ गोदान गोदान ओ माइस्लि बायनानै मोनो खायसेया बेफोरखौ लाय लाबनाबो ओ फोफायनाय जायो। बे माइस्लिखो बे माइज्लिखौहाय जोंहा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा बेखौ बोखांनानै ओ बेनि दैखौ सर'नो थाखाय बेखौ दोनथ'नाय जायो बोरियावनो बस्थायावनो। उनावहाय दैया सर'ब्ला जोंना ओ बेखौ माबेबा उसुदाफोरावबा मायावबा लखबनानै समान जायगायाव बेखौ मोजाङै फेनानैहाय जोंहा थालिर बिलाइ एबा बस्था फाथोनि बस्थाजों जोंहा बेखौ गाजा बेरनाय बायदि खोबनानै दोननाय जायो।
औ औ
बेखौ खोबना दोनखांनानै जोंहा हरसेबाव हरनै थानानै गाजा बेरो माइ फिथाइनिफ्राय बेनिफ्रायहाय जोंहा फोथाराव जाय जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ जोङो मोजाङै एवनानै मोजाङै हाब्रु बानायनानै जोङो माइस्लिखौ फोनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो माइस्लिखौ बो खांनानै ओ जोंङो दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे थांनानै नै जोंना दा मा होनो आमथिसुवा बायबोलानो जोंना माइ गाय नायनि सम जाबो जानानै फैबाय। बिदिनो जोंहा आलि गिबियावनो जोंहा आलिखौ दाननानै लायो आरो बेनि उनाव आलिखौ खोयो। उम ओमफ्राय जोंना हाखौ फोमोननो थाखाय
औ
हेवनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा मोजाङै एवनानै नि उनावहाय जोंहा माइखो बे जायगायावनो गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोंहा गायखांनानै जोबोर जोथोन लानांगौ मा नो होननानै बुङोब्ला जोंना दैफोर खौ नायनांगौ मानोना जोंना माइ आबादाव दैखौ नांगौ बेनिखायनो जोङो जोथोन लायै लायै मोजां लानांगौ। बेनिफ्राय जोंहा ओ थाम दानसो थानायनि उनाव जोंहा माइ फिथाइया ओंखारनानै मोजाङै मोन मोननो हमो बेनिफ्राय जोङो मोनोब्ला ओ बे माइया गोमो स एबा स स'नालि गाबनि जायो। औ बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बे फि माइआ मोनोब्ला जोंहा बिलाइफोराबो राननानै ओ गोमो एबा सनालि गाबनि जानो हमो अब्ला जों फोथारखौ जोबोद समायना नुयो बेनिफ्राय जोङो हाना लाबनानैहाय ओ नानाय जायो। नाथाय जोङो दानि मुगायाव फोथारावनो नानानै फोथारावनो हानायखौ बो नुनो मोनो। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
औ औ अब्ला जोंनिजोंनो इ से एखेयानो एसे माने फ्राय गोरोबोआनो। बेनिफ्रायथ' आरो गुबुन आइदियाथ' गैलाना बेफोरबायदिनो जोंनि जायगायावबो माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो अब्ला नोंथाङा बुंदोंमोन ना मेसें बो थोराव बा मोननै मोननै बोथोराव जोङो आ बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो अब्ला मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंना मेसें बोथोरावबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोंहा लाइ, लाफा, बेसर ओ फालें, सुखा एबा आलु बिदिनो गोबां मैगंखौ ओ जोंना आबाद हिसाबै मावनाय जायो। बिदिनो जोंना आबाद मावो आबाद मावनाय होनोब्ला जोंना गोदोनि मुगा आरो दानि मुगा गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदोहाय जोंना ओ गोबां हासार बायदिसिना बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन।
औ औ दानि मुगायावथ' रासायनारि मुवाखौ बांसिन बाहायनाय नु नो नङा हो ब्ला नोंथां? औ माने औ जायनि जाहोनाव माने जोंनि देहाया जोबोर खहा जायो आरो।
औ नंगौ।
अ अब्ला नोंथांनि बादिब्ला बेखौ होबथानायनि माबाफोर राहाफोर दङब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां ओ बे बेखौ होबथानाय होनोब्लाथ' जोंना दा बिदिनो रांनिबो आंखाल आरो समनिबो आंखालनि थाखाय जोंङाहाय ओ आबादखौ खम समनि गेजेरावनो गोबां दिहुननांगौ एबा ओ एसेल' जायगायावनो गोबां आबाद दिहुननांगौ जानाय फैयो फैदों बेनिखायनो जोंहा आबादखौ ओ बेनि थाखायनो बिदि ओ बायदिसिना मुलि मालाम बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बेफोरखौ ओ ओ गुबुननि थाखाय एबा ओ फाननो थाखाय जोंहा बिदि ओ गोदोनि आदबजों जोंना मावनायखौ नुनो हाला मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनियाथ' जों मावोब्ला जोंना ओ गोदोनि आदबजों मावोब्ला जोंना मुलाम फा जानाय नङा राङारि बिथिङाव बेनि थाखायनो जोङो दानि गोदान आदबजोंसो
औ औ अब्ला अब्ला समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ
सावरायनायखौ इसेयावनो दोन्थ' जासि
नामा औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय औ